औ खोनादों नोंथां।
हेल' आंबो खोनादों।
माबोरै दं नोंथाङा?
दानिया जों औ नोंथां।
औ।
औ जों मानि बागै रायज्लायगोन नोंथाङा एसे मानि बागै?
आङो नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों जोङो जोंनि बर'नि नि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायाव एसे सावरायनो। कल खालामनाय जादों।
जोंनि बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय होनानै अनला ओंख्रि सबाइ ओंख्रि, नारजि ओंख्रि, बेफोरनो बर'नि जोंनि दोरोङारि जानाय लोंनाय बर' मानसिफ्रा जोंना बेफोरखौ जानानै जोबोद जोबोद मोजां मोनो बायदिसिना फोरबोफ्रावबो बेफोरखौ जानाय जायो जेरै नारजिखौ मानसिफोर थैयोब्लाबो नांगौ जायो नङा। होमबा।
औ नंगौ बेखौ नांथारगौ आरोना जोंनो
औ। मैथाजों ना खुमब्राजों हांसो थाइगिरजों ना बेफोरखौबो नुनो मोनो औवा मेवाइ सबायजों साम'जों। बायदिसिनाखौ संनाय नुनो मोनो बर'नि जानाय लोंनानै लोंनाय होननानै बुङोब्ला बेफोरनो। आरो बेनि अनगायै नोंथाङा माबाफोर मिथिबावो नामा?
औ थिग बेबायदिनो जोंनि न' सेरावनो बारियावनो खालुनानै मोननाय बे बिलाइ ओंख्रिफोरखौबो जोङो ओ जायो नङा होमबा जेरै जारि बिलाइ बा नेरसिं बिलाइ आरोबाव मेफ्रि बिलाइ
औ।
बे थास' बे थास'बो जायो नङा होमबा? थास' बिबार, थास' आथिं आरोबाव थास' बेदर थिग बेबायदिनो थास' बिथरि।
आरोबाव औ बोथोरजों लो गोसे आलादा आलादा मैगंफोर मोननो हायो नङा होनबा? बैसागु बोथोर सफैब्ला जों सिब्रु दिंखिया बायदिफोरखौ संनानै ना गिरनानै न' खाथिफ्राव नागिरनानै जाया होनबा खाथिंनानै बा मेसें बोथोराव थुन्थिनि सिंग्रि सिंग्रि गोखै बेफोरखौबो जानो हायो। जारि ओंख्रि लोमजायो साजायोब्ला दाउजों जारि मैगं सङो। जोगोलावरि बायदि बायदिखौ लोमजायोब्ला संनानै जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा?
औ नंगौ जोंनि गामि ओन सोलफोरावनो गोबां बेफोरबायदि नागिरनानै जायोब्लानो जोङो गोबां गोथाव गोथाव मैगं मोननो हायो नङा होमब्ला?
नंगौ नोंथां।
औ नंगौ।
औ बयहाबो गावनि न'आव औवा थायो नङा होनबा? बे औवानि गाजाखौ औवा मेवाइखौबो संनानै सबायजों बेदरजों जायो नङा होमबा?
औ आरो बांसिनानो जोङो औवा गाजाखौ अनलाजों
औ।
जानायखौ नुनो मोनो आरो ना। अब्ला जों दाउ बेदर होनानै बा अमा बेदर बा नाबो होफानानै आरो नङाब्ला औवा गाजाजों ओरैनो अनला गोजा जोंबो जाजायो आरो औवा गाजाखौ जोङो जाय खिजाया मैगंजोंनो बा दालि बा औ बेफोरखौ बेफोरजोंनो जाजायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो औवा खौ मिथि बा गोखै खालामनानै खालामनानैबो औ आसार बानायना दोनायाबो जोंना गोबां नाजों बेदरजों जानो हायो नङा होनबा, जोबोरैनो गोथाव जायो। बे औवाखौ माबायदि आसार बानायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
आं मोनथिनाय बादिब्ला औवाखौ दानना लाबोनानै बिगुरखौ खुनानै सुनानै हानोसै एसे फिसा फिसा हानानै गाव जाबायदि लुबैयो एसे फिसा फिसा हानानै मोजाङै फोरानग्रोनोसै, फोराननायनि उनाव बेखौ जाबादि नांगौ बायदिसिना ओ मा होनो थाव मसला जाबादि नांगौ होनानै बेखौ मोनसे थेमायावहाय सोना दोन्नानै सान्दुुङाव फोराननानै बानायो।
औ नंगौ।
आंनि बुंनाया जायाखैब्ला नोंथाङा सुद्रायनानै होनो हागोन।
औ थिग बेफोर बेफोरबायदिनो खालामनाय जायो नोंथां।
औ।
औ।
आरोबाव बर' फोरनि जानाय होननानै बुङोब्ला था गान्दा होननानै बुङो। थागान्दाखौ हाथिमुरा होननानै बुङो नामा? थागान्दाजों ना जानाय नुयो। दा दैज्लांनि बोथोराव बर' हिनजावफ्रा ना गुरनानै लायो न नङा होनबा? औ नाजों लोगोसे
बेखौ ना गिदिरजों बांसिन गोथाव जानायखौ मोनो आरो।
औ औ।
औ।
थास'नि थास' बिबार थास'नि फेंखा थास'नि बेदर, थास' आथिं, थास' बिथराइ बायदिसिनाफोरजोंबो जानाय नुनो मोन मोनो नाखौ, मैथाजों ना मैथा बाथोन, बायदिसिना बानायनानै जानायबो नुनो मोनो मैथा गोखा, मैथा गोखै, मैथा गोजा। मैथा बांगाल बायदिसिना नुनो मोनो औ।
जानायखौ नुनो मोनो आरो ना?
नंगौ नोंथां खांख्राइजों लोगोसे मैथाजोंबो जानाय नुनो मोनो।
बे आथिखालाव
औ।
नुनो मोनलिया नोंथां।
नोंगौ।
बायदि गैलिया आरो खांख्राया एसे खम जाबाय माफा मानैलसो नुनो मोनसै। आथिखालाव जोङो मोनजानो थांलिया नुनोनो थांलिया नोंथां
बर'फ्रा आरोबाव नायागिरबायनानै नाजों लोगोसे खुसियाबो बुथुमनानै लाबोयो। बर' हौवाफोरखौ खुसिया बोननायबो नुनो मोनो। बेजों लोगोसेबो जानाय नुयो औ।
आरो जोंनि बर'आ बर'नि ओंख्रि होनना बुङोब्ला ना फाम बे नाफामुआाबबोथ' जोंनि जोबोरैनो खुंदांखा नङा होमबा?
औ नाफामखौ माबोरै बानायो नोंथाङा एसे बुंथिनानै होनो हागोन नामा?
औ नंगौ माफामखौ माबोरै बानायो होनना बुङोब्ला जों जोङो गिबियावनो नाखौ फोराननानै लाग्रोयो आरोना मोजाङैहाय बेनि उनाव जोङो थास' बे थास'नि बुगा बेखौ लानानै जों हानानै बेखौबो एसे हनानै देनाय जायो आरोना। नाखौबो थास'खौबो देनानै जोङो हासुं बा बायदि थेमा। फाव सोनानै दोननायखौ नुनो मोनो आरो ना।
नोंगौ नोंथां।
रोनोब्ला गोबां बोसोर बोसोर जोरो आरोना। से बोसोर नै बोसोर थाम बोसोर गोबां बोसोर दोनना नैबो जोङो जानो हायो नङा होमब्ला?
औ ।नाफामखौ ओ दिंखियाव देगोन उवालाव देगोन ना दा आथिखालाव बाहायनाय मिक्सार ग्रे इडाराव मिक्स खालामनानै देगोन नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा मााबादि खालामनाया साबसिन जायो?
गोदोनि दिनावथ' दिंखि बा उवाल गाहेनावनो देयोमोन। नाथाय आथिखाल जों समनि आंखाल बा जोंनि गामि न'खरफोरावबो दिंखि बा औवाल गायहेन बेफोरखौबो खमसिन
नुनो मोनो नंगौ नोंथां
बेनि थाखाय बे मेचिन ग्राइडार मेचिन बा गुबुन मेचिन बेयाव गेनाय जायो आरो ना नोंथां
उम औ साम' ओंख्रिफोरखौ साम'फोरखौ बर' हिनजावफ्रा साम' खननो थांनाय नुयो नङा होमबा दैमाफ्राव औ साम' ओंख्रिखौ बर'फ्रा माबादि माबादि जायो मा माजों माजों जायो। माबादि खालामनानै संनांगौ नोंथाङा बुंथिनानै होनो हागोन नामा?
औ नंगौ साम'खौ जोङो बर' हिनजावफोरा ख'नानै लाबोनानै गोबां बायदि बायदि ओंख्रिजों जायो। थिग बेबायदिनो जोङो साम'खौ अनलाजोंबो जायो बा सबायजोंबो जायो। दालिबो जायो गोबां। बायदि बायदि जों जायो बेबायदिनो जोङो। साम'खौ माबायदि सङो होनना बुङोब्ला जोङो साम'खौ गिबियाव सोमनानै बेनि मैला मैथाफोरखौ जोङो खारग्रो होनोनानै सनानानैला आरो ना।
संख्रि होनानै सुनांगौ नामा नोंथां
औ नंगौ बेयाव जोङो। बेनि मैलाखौ खारहोनो थाखाय संख्रि बा खाजि लेबु बा हांगार बेफोरखौबो जोङो होननानै साफा खालामनानै लानो हायो। नोंथां बेनि उनाव जोङो बेनि दाखोनखौ। बख'नाय जायो आरो बेनि खिबुखौ ससे दानस'नानै लानाय जायो। जाहाथे बे जानायाव जेनेबा सोबनायाव बे ओंखारो। बे नांगौ जोङो दानस'नानै लायो लानानै बेखौ जोङो। गिबियावनो साराय गुदुंङाव थाव थाव होआबालासिनो एवफ्रामग्रोना लायो। एवफ्रामनानै बेफोरखौ जोङो जेरै जेब्ला बे दरगोन ना। मोनसे बे सोदोबाव अब्ला जोङो थाव गोथां बायदिसिना मस्लाफोरखौ होनानै जोङो। एवनानै लायो एवनानै लायो। आरो बेनि उनाव जोङो जा अनलाजों संगोन ना सबायाइजों संगोन ना दालिजों संगोन बेखौ रुग्रोना लानानै। सब गोदौ होबाय आरो बेयावनो खारै होबाय लोगोसे नांगौ। मसला मस्लि दखानिखौ होबाय बिदिनो साम'खौबो होनानै। जोङो दसे उनावनो फोमोननाय जायो आरो नोंथां
अ सबाय। आरो दालिनि अनगायै आरोबाव साम'खौ माजों संबावो नोंथाङा मोनथिगौ नामा?
औ बे अनला बेफोरबायदिनो सङो। आरो जोंनि ओनसोलाव नोंथांमोननि ओनसोलाव माजों संबावो आरो थांा यसे
जोंनि ओनसोलाव बांसिन हाय बे गोमोन दालि खाला दालि आरो सबायजों बांसिन बिदिहाय संनायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ जोबोरैनो गोथाव नङा होमब्ला जोंनि साम' ओंख्रिया
साम' लादायखौबो मोननो थाङो जोंनि जायगायावहाय औ
जोङो एरख'नानैसो संनानै जायो नङा होमब्ला।
सख'नानै गोदानानै बेदर बादिखाय दिहुनग्रोनानै संनानै जायो। बा बेखौ सोर। नङा होनोमबा गावनि सुबिदा बायदियै बयबो
औ आथिखालाव जोंनि। साम' ओंख्रियाबो जि आइ टेक मोननो हादों नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां नाथाय आथिखालाव बिदि बांद्राय मोननो थांलिया बेफोरनि बिबाङा एसे एनलाब खमायलांनो हमदों दानि मुगायाव नागिरब्लाबो सामुं। सामखौ खायसे फालांगिफोरनि फालांगिरिफोरनिफ्रायसो बायनांगौ। सोरबा बा बर' आयजोरा खाथि खालनाय दैमाफ्राय खथुमना लाबोनानै। फाननायबो नुनो मोनो खाथि खालानि बाजारफ्राव बिदिनो फाननानै रां खामायनायबो नुनो मोनो। मोनो।
औ नगौ' बे साम' खा ब्ला जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथनाय दङ जोंहा मेगन नुयो।
नंगौ नोंथां मेगननि नुनाया बां बांसिन जायो होननानै फोथायनाय दङ।
औ नंगौ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय।
औ।
जोङो जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथां।
औ गोजोननाय
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
दे।